नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ
आं नोंथांनोजोंहाय दिनै बर' बर'फोरनि फोरबो दिनै दमासिनि बागै माब सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना नोंथां अ मा मा दमासिया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गुबुन मोनसे रंजाथाइ फोरबो जेरै बैसागु फोरबो बायदिनो जोङो दमासि फोरबोखौ बाहाय जोङो फालिनाय जायो आरो आबादनि गाहाय हारि बर'फोरनि मोनसे आबादजों लोबबा थानाय फोरबो आरो बे फोरबोआहाय दैज्लां बोथोर बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिखांनायनि उनाव जोङो मागो फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरो बा नाय जायो आरो बे फोरबोखौ फुस दाननि जोबथा हर एबा माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सान ब्रैहालागै खुंनाय जायो आरो बेखौ खोनादोंना नोंथां बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो असमिया रावजों दमाहि एबा दमासिबो बुंनाय जायो आरोना खोनादोंना नोंथां दमाहि सोदोबनिफ्रायनो बर'आव बे फोरबोआ मुङा दमासि फैदों आरो जेरै माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ बर'फोरा मागो होननानैबो बुङो आरो दमासिखौनो मागोबो बुङो आरो बे मागो फोरबोआवहाय जोङो रंजानाय मोसानाय जानाय लोंनाय आयदाफोरा बांसिन जायो आरोना बे समाव बर' आइजोफोरा मा बर' बर'नि रायजोआव जेनेबा बर'नि गामिफोरावहाय जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदरनि बेदरनि आखाइ जानायनि फारि जायो आरोना बर'फोरनि न'खरावसो सैमा लानजाय मानि ओंखाम होनानै बाथ्रा बावाव मख'नाय खाब जायो आरो बे समाव बयहाबो बर' फोरा मागो दमाहियावहाय फिथा सिथाव लारु सौराय जौ बेदर खौ जानाय जायो आरो बा थाग थियारि खालामनाय जायो आरो फुस दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति बयबो न'खरावनो आइजोफोराहाय फिथा गुन्दैखौ देनाय जायो खोनादोंना नोंथां बेहाय माजों देनाय जायोमोन सिगाङां उवाल गायहेन एबा दिंखियाव देनाय जायोमोन दानि दिनावथ' जोङो दोरोङारि मुगानि जेरै मेक्सि मेसिनफोरजोंहाय जोङो देनाय जायो आरो बे देनाय गुन्दैखौ जोङो गोदान संग्राय सान्द्रि बेफोर सालिनानै अन गुन्दैखौ फिथाखौ सावनाय जायोमोन आरोना फिथानि थाखाय जोसा माइरं आरो आरो सिथाव लारुनि थाखाय जों माइब्रा माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां खायसे गामिफ्राव माइब्रा माइरंनि सबायाइ गोरानबो एवनानै दोनोमोन आरो सौरायखौ जोङो सौराय गोरान एबा सौराय फिथा फिथाबो बानायनाय जायोमोन आरो माइब्रा माइरंखौ जोङो एववोबो आरो हमनानैबो जानो हायो आरो ओमफ्राय हासुं फिथाबो बानायनाय जायोमोन आरो ओइदिनखालि जोंङो मागो दमासियावहाय स्रंखानथि सानखालि देनाय बे हरनि फिथाखौ जोंङो सिथावखौ सावजेननाय जायोमोन आरो बेफोरखौ मानसिफ्रा खग्रायाव होनायनि आगोलनो मोसौ फोरनो जाहोग्रोनाय जायोमोन मानि थाखाय होनबा जोङो फसलखौ जेरै आबादनि फसल जाग्रा मुवाफोर सिबिं सबाय दालिर अ गलाय लथाय रुनानै मोसौनो जाहोनाय जायोमोन मानि थाखाय होननानै बुङोबा जों गासैबो जेरै माइ माइ माइरं बेफोरखौ खौहाय जोङो मोसौ निफ्राय माव माइना मानि बानायनानै मोननाय जायो आरोना बिसोरजों मावहोनायनि गेजेरजोंहाय बेनिखायनो जों सिगां जाहोग्रोनाय जायोमोन बिनि अनगायैबो जोङो मोसौफोरनो जाहोनायनि अनगायैबो जोङो आफा आनान गसायनोबो होयो आरो बिनि उनाव थैनानै थायो थांनाय नखफोरनि मानसिफोर बावनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो फुङाव जाग्रा लोंग्राखौ आखाय होयो जे जेनेबा जोङो मानसिफोराहाय जायो आरो मागोनि गिबि सानखालिनि न'खराव बयबो दुगैसां लोबस्रां खालामो खालामो सान ओंखारनाय लोगो-लोगो दैमा दैसा एबा दैमा दैसायाव दुगैहैयो अर सावो जेनेबा दाउ दावखा सिला नुनायनि आगोल दुगैनाय दुगैनायनि नेम दं आरो दमासियाव दुगैनाय दाउखा दावखा सिलाफ्रा नु लुबैनायखौ दाउखा सिलाफ्रा नुब्ला बादुला जायो होननानै जोङो बर' सुबुङा फोथायो आरो माग दाननि एबा मागो दाननि फोरबोनि खाब जानाय हखाब मावलायनायाव दुगैयोब्ला बेलागुर सावनायाव सावोब्ला मिरगिरि आरो नोरजियाफोरा राखाङो होननानै जेनेबा बिदि दुरबल जानाय मानसिफोरा ओइदिनखालि गुसु बोथोराव दुगैब्लाबो राखाङो होननानै माने मोजां जायो होननानै जोङो फोथायो आरो बर'फोरा मागो फोरबोआव मुंख'नाय जेरै आयदाफ्रा जादों बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव गोबोरखि गोथाङै लिरनाय जेनेबा ओइदिनखालि जोङो ओ बाख्रिफोराव सोरगि दिंआव गोबोरखिजों लेथेना होनाय जायो मानो थाखाय होनोबा जोङो ओ माइनाव बिमा मा मायनावाहाय बायजोआव ओंखारलाङा होननानै जोङो फोथायो बिदि लिरस'नानै दोनबा बे सानखालिनिफ्राय जोङो बाख्रियाव माइनाव खौ अखाफोर दानाव आखाइ होनायनि नेमा बर'फोराव गैलिया मागो बिहु गिबि फुंखालि दाउखा सिला नुनायनि आगोल फिथाइ सामथाय बिफां लाइफांखौ जोङो माइ जिगाबजों खा खानानै दोनोमोन आरो ना खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां औ बुं
बिनो मा बेबायदि खायोबा जोङो फिथाइ सामथाइफ्रा फिथाया मोजां थायो होननानै जोङो फोथायोमोन आरो खोनादोंना आमफाय जोंनि बाथौ धोरोमावहाय जोङो दाउला दाउबो बाथौ गुदियाव मागो फोरबोखालि मुङै सिबिनाय जायोमोन आरो गुबुन फारसे ब्रह्म फोर फ्रा बर'नि मागो फोरावहाय फोरबोखौ मागोआव पुर्निमायाव मानि आवाथिबो सावोमोन आरो बर'फोरनि बे मागो फोरबोनि मोनसे गोनांथार आयदायानो जाबाय बेलागुर सावनाय दमासि समाव बे बेलागुर हु लुनो थाखाय जोङो जेरै साननि आगोलनो माइ जिगाब बुथुमो जेने बा गोबां साननि सिगांनो दैमा दैसा बिलोनि सेराव दुब्लियाव जेरै बेलागुरखौ लुनाय जायो आरो बेलगुरनि खा थियाव जों लोगोसे मागोनि न'मा न'सा लुनो थाखाय जोङो जेरै माइजिगाब थालिर बिलाइ औवा बेफोरजों जेरै बेलागुरखौ लुनाय जायो आरोना
औ
खोनादोंना नोंथां औ औ बेहाय ओइदिनखालि जोङो लावखार ओंखामबो जायो आरो बिदिनो जोङो संक्रान्ति जोङो मागो दमाहिखौ फालिनाय जायो आरोना जेनेबा नोंथाङाहाय बर'फोरनि दमासिनि बागैबोथ' मोजाङै मिथिखायोना
मिथियो नोंथां एसेबाबो मिथियो
औ बेबायदिनो जोङो मागो दमासिखौ फालिनाय जायो आरो नोंथाङाबो फोर फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां आङो नोंथांनो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ औ औ फोरमाय दे
औ जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मा होनो गोदोनिफ्राय थारमाने दोरोङारि जानाय लोंनायाव जोंनियाव दङ ओ सबाइ साम' नाफाम अनला मेवाइ बेफोरखौनो मानो बर'नि दोरोङारि होननानै बुङो मिथिबाय खोनादों ना नोंथां खोनादों ना
औ
औ बे जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायखौबो जोङो मा नो जि आइ थेग मोननो हाबाय जोंनि बर'फोरनि जानाय लों नायाबो जेरै जौ बे जौ नाफाम बेफोरखौ आरो बे आङो दा नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेराव मा अनला आरो दाउखौ खोनानाङ बेयो बेयाव दं। खारै खोनादों ना नोंथां बेयाव जोङो। गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो माइरं माइरं एंखुर नङाबा माइरंखौ जोङो सोमनानै दसे दोननांगौ
बेनि उनाव थुनखांनानै दसे दै सर' होनो थाखाय एसे रुयोब्ला आरो ओ दै सर' होनानै दसे दोननांगौ ओयफ्राय बेखौ देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो खारै खारैखौथ' मिथिखायोना नोंथां बेखौ जोङो सबाय सबाय बिफांनिफ्राय सावनानैबो बानायनो हायो। आरो सिबिं बेनिफ्रायबो मोननो हायो बेसर बेनिफ्रायबो आरो थालिरनिफ्रायबो जोङो खारैखौ मोननो हांगौ बेखौ जोङो गिबियावनो सगारनानै दोनो ओमफ्राय जों दा अनलाखौथ' दाउजों संगोन नालाय। गिबियावनो जों दाउखौ माने सिथारनानै लाग्रोनानै बिखौ सावनानै आरो बिनि बिगुरफोरखौ सा फा खालामनानै गोदानानै लाग्रोगोन। ओमफ्राय सिगाङावनो देखानानै दोननाय अनलाखौ जोङो दाउजों संगोन नालाय। नांगौ जोंनि नांगौ मस्लाफोर जेरै जोंनि बर'आव दङ गंगार दुन्दि या जों गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय। बेबो मोनसे जोंनि मा होनो मै ओंख्रियाव होग्रा मोनसे मस्ला बायदि आरो। आरोना जोङो दा अनला आरो दाउखौ संनो थाखाय गिबियाव दाउखौ जोङो एवगोरानै लागोन। सुखांनानै गोदा खांनानै सुखांनानै दाउखौ गोदाखांनानै सुखांनानै एवनायनि उ नाव जोङो दाउखौ मोजाङै एवखांनानै बेयाव दै होगोन। दै होखांनानै जेब्ला मोजाङै गोदौयो गोदौखांनाय नि उनाव ग्लाब ग्लाब गोदौयोबा आरो एसे दाउआ मोजाङै गोदौखांनानै। अनलाखौ जों देखानानै लानाय बै अनलाया। बेखौ जोङो मा होनो बे दाउआव। होगोन आरो गावनि नांगौसेबां बेसेबां। देदों नोंनि नांगौसेबां बेखौ मा होनो अनलायाव होगोन। माबायाव दाउआव होगोन खोनादों ना नोंथां खोनादोंना।
औ औ।
औ ओमफ्राय बेखौ जोङो मा होनो अनलाखौ दाउआव सोरबा सोरबा दै लगायनानैबो हो होयो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मा होनो फ्र' फ्र' सारनानैबोोग्रा आरो था जाहाथे माने गथ' खायै बायदि।
औ।
बेनि उनाव माने अनलाखौ दाउआव माबानानै। मोजाङै होनानै एरगोन एरखांनायनि उनाव माहोनो जोङो खारैखौ होगोन। खारैखौ नांगौसेबां अनला ओंख्रिया बेसेबां संदों बेसेबां जोङो खारैखौ। नांगौ बायदि अनलायाव होनानै। मोजाङै गोदौ होगोन आरो मोनजासे गोदौहोनानै उनाव जोङो मा होनो जोंनि दोरोङारि मा होनो मस्ला होननानै बुङोब्ला जायखौ जोङो।
बै माबाफोरखौ होखांनाय उनाव आरो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हालदै बेफोरखौ होखां नायनि उनाव बेखौथ' जों दाउ ओंख्रि दाउ संनायावनो होखागोन नालाय लास्टाव मोन सेैयाव जोङो मा होगोन गंगार दुन्दिया नङाबा दुन्दिया बेखौ होनानै माहोनो जोङो दसे सम बिनि बाहासा माने अनलायाव मोदोमनाय बायदि दसे सम गोदौ होनानै जोङो बे खौ खांगोन खोनादोंना‌ नोंथां
औ औ खोनादों
बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा जाग्रा ओंख्रि बेखौ जोङो मा होनो गोदोनिफ्रायनो हाथासुनि हाबायावबो जों जङो अनला ओंख्रि नङाबानो जाया हाथा हुासुनि हाबायाव जोङो मानो हिनजाव गोदानखौ अनला ओंख्रि संहोनाय जायो आरो देहोनानै ओमफाय बे हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रि नङाबानो जाया ओमफाय बेयाव हाथासुनि हाबानि अनला ओंख्रि संनायाव हालदै होनाय जाया जोंनि बर'नि बाथ्रा भावावबो दङ अनला अनलाखौ लानानैनो आरो अनला ओंख्रिअनला खारियाव आगान थाया होननाय बाथ्रा जों अनला ओंख्रिखौ लानानै मोननो हायो ओमफ्राय बे मा होनो हाथासुनि हाबानि अनला ओंख्रि संनायाव हालदै होनाय जाया ओमफाय बेखौ माने हिनजाव गोदानानो अनलाखौ हिनजाव गोदानानो देनानै लागोरो ओमफाय संनाय जायो आरो बेखौ मानो ओमफाय बे अनला ओंख्रि संनायखौ हाबा जाखांनायनि उनाव हौवा गोदानानो हिनजाव गोदाना दौवो हाबानि हाथा हाथायाव खुरनानै खोना दोंना नोंथाङा होननानै बुङो खोनादोंना नोंथाङा
औ
बेबायदिनो जोङो मा होनो अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रियाबो जोंनि मा मोनसे जि आइटेक मोननाय ओंख्रि बर'फोरनि होमबा नोंथां आंनि फामाया माबा जोब्बायमोन नोंथाङा माबाफोर नामा
नोंथाङा जोंनि बे बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै होननानै बुंबायना दा नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ आरोबाव बेदर गैयालासे संनायखौ खोन्थानो हागोन नामा
बेदर गैयालासेबो जानो हायो जोङो मेवाइजों जानो हायो आरो बिदिनो अनला टमेट' आलु होनानैबो जानो हायो नोंथां
औ